नोंथां खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय
अ
मा खालामदों नोंथां? मोजाङैनो दं। नोंथाङा मा खालामदों?
औ नोंथां मोजाङैनो दं आंबो दाथ' बोथोराबो गरम नालाय जिरायनानै दङ। ओ नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना बेनोदि नोंथांजों आङो दावबायनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोनना आंनो सावरायनो थाखाय।
औ हागोन।
औ अब्ला आं सावरायनो आखायाव लाबाय नोंथां।
औ दे।
दा ओ जोंनि साखाथियाव बा जोंनि हालामाव ओ मा मा दावबायथावना जायगा दं बा मा मा बेरायथावना जायगा दं नोंथाङा मिथिगौ ना?
जोंनि हालामावथ' बिदिनो सकि दारागाव आरो संख्रै हाजो। बेफोर जायगा दङ। बेफोर जायगाफोराव गोबां सुबुंफोरानो बेरायनो थाङो।
औ नंगौ।
सखि हाजोनि समायना रमायना बिफां लाइफां आरो दैमा दैसा समायना महरखौ नायनो थाङो।
औ नंगौ दा जोङो गुबै दावबायनायनि बा बैयावहाय जों गुबै दावबायनायनि जाहोना मा बेखौ फोरमायनो हागोन ना बेयाव जों मानो दावबायनो थाङो बेखौ एसे फोरमायनो हाबावगोन ना?
बेयाव जोङो दावबायनो थांनायनि जाहोनानो जादों बे सकि हाजोनि दैमा दैसा आरो बिफां लाइ फांखौ नायनो गोसो गु गुदुं जानानै थांनाय जायो।
औ नंगौ। ओ थारैनो गोजोननाय मोनदों नोंथांनिफ्राय मिथिनानै ओ ोंथाङा गुबुन गुबुन बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेरायनो थांफेरबायना?
गुबुन गुबुनावबो थांनाय जायो।
ओ नोंथाङा बे सुकि दारागाव आरो संख्रि हाजोनि अनगायै बबेबा गोजान जायगाफोराव बेरायनो थांफेरबायना?
औ थांबाय
औ नोंथाङा माबे माबे जायगायाव बेरायनो थांखो? फोरमायनो हागोन ना?
मानास हाग्रामायावबो थांनाय जादों।
औ ओमफ्राय
बिदिनो बायदि बायदि जायगायाव दावबायनो थांदों।
औ आदसा नोंथाङा मानास हाग्रामायाव मा जाहोननि थाखाय बेरायनो थांदों एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
माइानास हाग्रामायाव जिब जुनार नायनो गोसो जानानै थांनाय जायो।
औ नोंथाङा बेयाव थांनानै मा मा जुनार नुबोखो खो फोरमायनो हागोन ना? हेल' नोंथां
नोंथाङालाय माबे माबे जायगायाव दावबायनो
औ आं थ' गोबां जायगायावनो बेरायनो थांबाय जेरैहाय बे जोङो जोंनि लकेल जायगा बा जोंनि साखाथिनि जायगा ओनसोलावथ' थांखाबायानो आरो बेनि अनगायैबो जों गुबुन गुबुन जायगायाव थांबावबाय जेरैहाय - शिलं, मेघालया आरो बिथिंजाय जोङो शिबसागर बेखिनि जायगायाव थांनो मोनदों आरो थांनानै गोजोननायबो मोनदों बेयावहाय गोबां ओ रोखोमनि गोदान आइदिया सोलोंनो मोनबोदों आरो जोंनि थासारिजों आरो जोंनि बारहावाजों बैनि बारहाजों गोबां आलादा फारागथिखौ आं नुनो मोनबोदों।
थारैनो नंगौ थारैनो नंगौ।
दा जोंनि हालामाव गोबां गुदुं जायो दिनैनि समाव बा जोंनि हालामाव गोबां गरम जायो नाथाय आङो शिलंखौ लानानै बाथ्रा बुंनोसै दा ओ दिनैनि समाव शिलंआव थाङोब्ला जोङो थान्दायाव थांनाय जायो थान्दा जोङो जेरावहाय शिलंआव थांगोन दिनैहाय मानसिफोरा जोंनि हालामाव गरम जानायनि थाखायनो शिलं मेघालया आ बारहावा गुसु बारहावा जानो थाखाय बयाव बेरायनो थांनाय जायो। बेजों लोगोसे गोबां जायगाफोर नुनो मोनो जों गोबां समायना रमायना हाजो गोबां समायना रमायना मिथिंगायारि नुथाय बेजों लोगोसे जोङो दै बाज्रुमनाय बायदि रोखोमनि समायना सावगारि नुनो मोनो आरो बेयाव थांनाय लोगो लोगो ज जोंनि गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो।
नंगौ नोंथाङा बांसिन माजों दावबायनो थाङो जेरै गारि मटर साइकेल
औ गोजान जायगायाव जों बांसिनानो रेलनि हान्था मेलाजों थांनाय जायो थेवबो जोङो बांसिन साखाथियाव बेरायनो थाङोब्ला गारिजोंनो जोङो थांनाय जायो जेरैहाय बासजोंबो थाङो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ ट्रेभेलार भेन लाना थांनाय जायो।
नोंथाङा दावबायनो थांब्ला लोगोफोरजों दावबायनो बांसिन मोजां मोनोना न'खरनि सोद्रोमाफोरजों
औ आं जेब्ला दावबायनो थाङो अब्ला बांसिन लोगोफोरजोंनो थांनाय जायो। आरो आं लोगोफोरजोंनो थांनायखौ साबसिन मोनो आं न'खरनि सोद्रोमाफोरजों थांनाय जाया बांसिनानो थांफेराखै दा नोंथाङाबो ओ बबेबा गुबुन जायगायाव बेरायनो थाङोब्ला नोंथाङा न'खरनि सोद्रोमाजों थाङो ना ना लोगोफोरजों बांसिन थाङो एसे फोरमायनो हागोन ना?
आं न'खरनि सोद्रोमाफोरजोंनो बांसिनै थांनाय जायो।
अ नंगौ नामा? दा नोंथाङा ओ जोंनि हालामावबो गुबुन हादोर बा गुबुन ओनसोलनिफ्राय जोंनि हालामसिम बेरायफैजानाय बा दावबायफैजानाय ओ बे थासारिखौ लुबैयो नामा? दिनैहाय जों जेरै गुबुन गुबुन जायगा बा गुबुन हादोराव जों बेरायनो थाङो थिग बेबायदिनो जोंनि हालामसिम गुबुन हादोरनिफ्राय गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन सुबुंफोरा बेरायफैजानायखौ नोंथाङा लुबैयोना?
लुगैयो
औ मोजां। दिनैहाय जोंनि हालामावबो मोनसे ओ मोजां थासारि जेरैहाय दिनैहाय जोंहा मानास हायुङारि पार्क जेरैहाय गोबां गोजान गोजान जायगा गोजान गोजान ओनसोलनिफ्राय बेरायनो फैयो जोङो जोबोद बाख्नाय बाख्नायनांगोन आरो बाख्नायथाव बेयो। आरो थिग बेबायदिनो थिग बेबायदिनो जोंहा ओ बेबायदि बेरायफैना थावनि थायोब्ला जोंनि जायगानिनो गोबां मुलाम्फा जागोन।
नंगौ।
दा नोंथाङा ओ जोंनि हालामाव आरो माबाफोर गोदान बेरायथावना जायगा ओंखारजानो बा दिहुननो लुबैबावो नामा? जेसेबांनो मोजां बेरायथ'ना औ समायना जायगा ओंखारो एसेबांनो मोजांसिन नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां।
नोंथाङा ओ
बैफोर जायगाया माबायदि जानांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
मा बुंदोंमोन नों थाङा
ओ नोंथाङा आं बेखौनो सोंदोंदि नोंथाङा जायफोर जायगायाव बेरायनो थाङो बैफोर जायगाया दा जेरै थाखानाय बेनिख्रुइ आरो बांसिन माबायदि जाबावनो लुबैयो?
बेनिफ्राय आरो समायनासिन जाजानो लुगैयो।
औ जेरावहाय जोंनि गोसोखौ बोनो हायो सम स्राय स्राय दै बोहैनायजों लोगोसे मिथिंगानि समायना नुथायखौ जों जेन गावनि मेगनजों मोजाङै ओ रोखासिन नुनो मोनो। नंगौना?
नंगौ।
औ आरो जोंनि हालामावहाय दै बा ज्रुम ओ दै बाज्रुमनायखौ जों नुनो मोना बेबायदि थायोब्ला साबसिन जाबावो। नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो।
मा होनदोंमोन नोंथाङा?
जोंनि हालामावहाय दै बाज्रुमनाय ओ मिथिंगायारि नु थाइखौ नुनो मोननाय जायाखै दासिमहालागै नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा।
बेफोरो थाबाथ' आरो बांसिन समायनासिन जासिनगोन।
औ -औ नोंथाङा जाय जायगायाव बेरायनो थाङो बैनि दैमा दै साफोराव दुगैफेरबायना?
दैमा दैसायावथ' दुगैनाय जायाखै।
औ।
निजोरानि दै बोहैनायखौ नुनानै जोबोद गोजोन
औ नंगौ थारैनो। बै दैमा बै निजोरानि बोहैनाय दैसाफोराव जों दुगैनानै गावनि देहाखौ ओ बा जोंनि ओ दुंहाव थानाय ओ मोदोमखौ जोङो दुगैनानै ओ खारहोनायजों लोगोसे जों थाजिम मोनहोनो हायो बैफोरजों जुदि मिथिंगानि थासारिजों गोरोबनोब्ला जोंहा ओ मिथिंगाजों लोगोसे बा मिथिंगानिफ्राय जा ओं जोंनि जोंनि गेजेर रावहाय ओ ओंखारनाय बा नुजानाय जोंजोंनो गोरोबफानो थाखाय जायफोर मिथिंगानि समायना नुथाय बेफोर नुथायखौ आरो जों साबसिन खालामनो हाबावनांगोन। नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां।
दा जोंहा समाबो जाबाय ओ नोंथांजों जाखिनि आं सावरायबाय जाखिनि नोंथांनिफ्राय मिथिबाय आरो आंनिफ्राय जाखिनि नोंथांनिसिम सेयार खालामनो हाबाय ओ रोजा रोजा साबायखर थाबाय ओ दिनैनि बेखिनि सावरायनायखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां।
गोजोन्थों।